हेल'।
हेल'।
हेल'।
औ।
औ औ खोनादोंं।
औ ओ गोजोन मोनाबिलिनि नोंथांनिसिम ओ गाहाम हामलायनाय जासिहरनाय जाबाय नोंथां।
औ नो-नोंथांनिसिमबो।
कल हरनायनि जाहोनखौ ओ फोरमायनो हागोन नामा नोंथांङा?
औ जों माने ओ मबाइलनि
औ मबाइलनि बागै
अ मबा अ अ मबाइलनि बागै जों सावरायलायनो हरदो।
औ औ औ नंगौ नोंथां ओ दानि जुगावहाय जोङो मबाइल जों गोबां रोखोमनि खामानिफोर मावनो हायो ओ जेरै जो ङो न'आव थानानैनो जोङो गोजान गोजाननि ओ जागाफोर नुयिफोरखौ जोङो नायनो हायो बा जोङो मिथियै गोबां माने जों मिथियै गोबां बाथ्राफोरखौ जोङो मबेलनिफ्रायनो जों मिथिनानै लानो हायो आरो नोंथां औ जोङो मबेलखौ माने जों मोजां खामानियाव बाहायोब्ला जोङो मोजां फिथाइ मोनो आरो जोङो जुदि गाज्रि खामानियाव जुदि बाहायो ब्ला जोङो गाज्रि फिथाइ मोनो आरो नोंथां औ ओ दानियाथ' मबेलफोरा गोबां रोखोमनि दंसै दाम खमनि दं दाम गोसा नि दं ओ जेरै आइफनफोर दङ ओ सामसुं दं रियेलमि दं बिदिनो गोबां रोखोमनि मबेल फोर दाम गोसा दाम खमनि ओंखारसै आरो गोबां रो खोमनि मबेल गोदोथ' माने गोदोनि आरो दानि औ गोदोनि आरो दानिथ' बुंब्ला जे गोबां फारागानो मबेला गोदो थ' जोङो बेबायदि नायजानाय औ इन्टारनेट बाहाय जानाय मबेलफोरा गोबां खममोन गोदो गोदो ओरैनो कल लरनाय नकियाफोर जेरै टेलिफन बिदिसो दंमोन आरो गोदो औ ओ नोंथाङाबो एसे फोरमायना होजागोन मबाइलनि बागै औ औ मबाइलनि बागै नोंथाङा एसे फोरमायना होजागोन आरो ससेल मिडियानि बागैल बेबो नोंथाङा एसे फोरमायनानै होजागोन मबेलनि बागै
औ जों माने गोदो इन्टारनेट बाहायनो हायोमोन अनलाइन क्लास ओ जों माने मबाइलजों इन्टारनेट बाहायनो हायो आरो गोदोथ' बिदि हायामोन नालाय ओमफाय अनलाइन क्लासफोरबो लानो हायो
औ
फट'फोरबो लानो हायो आरो गोदोथ' बिदि किपेडनिसोमोन नालाय ओ आरो भिडिअ रि रेकर्डफोरबो खालामनो हायो
औ औ औ नंगौ नोंथां ओ नोंथाङा ससियेल मिडियाफोर बाहायोना जोंनि बे मबाइलाव
औ औ
औ ओ नोंथाङा आं नोंथांसिम फंनैसो सोंनो सानदों नोंथाङा जोंनि बे मबे ससियेल मिडिया नायना बा ससियेल मिडियाफोरनिफ्राय माबा फोर ओ गियानफोर मोननो हादों नामा एबा जों माबाफोर नुफेरि बेसाद नुनानै ओ
बिदिथ' आङो माने बिदिथ' आं बिदि मोनाखै आरो नु फिरि बेसाद माने दा नुफेरि बेसाद माने माबायदिखौ होनदोंमोन नोंथाङा जेनेबा
जागा जेरै जोङो चायना चायना हादर नुफैेराखै जोबग मबाइ फोराव जोङो सायना हादरखौ जोङो बोनानै नायजायो बा जोङो गुबुन आफ्रिकाफोरखौ नुफेराखै आं फ्रिका हादर बिदिनो गोबां हादरफोर दङ जोंनिया ओ जोंनि बे बुहुमाव बेफोरखौ जोङो मब़ऽलावनो औ न' जिरायनानै नायजायो आरो औ औ
आरो लकेसनफोरबो नायजायो मेपफोरबो
औ औ नंगौ नोंथां औ ओ दानियाथ' स्कुलानो जा बा कलेजानो जा गोबाङावनो माने दानिया क्लास आ अनलाइनबो खालामजोबसै आरोना औ औ औ दानिया क्लास नाइननिफ्रायनो बा क्लास टेननि ओमफ्रायनो मबाइल गोनांथि जाबाय आरो स्कुल कलेजावनो जा बा स्कुलावनो जा गोबाङानो माने अनलाइन क्लास दानिया औ बेनि बागै अनलाइन क्लास नि बागै नोंथाङा एसे फोरमायना होजागोन, हायोब्ला। माबायदिहाय जों अनलाइन क्लास लायो, वाटसापआव, औ।
औ औ अनलाइन क्लासाथ' गोदोथ' जोंना जोंनि टाइमाव अनलाइन क्लास गैयानोमोन। मोन, ओमफ्राय बे तु थावजेन तुइनति वान, बेनिफ्राय माने अनलाइन क्लास जादों आरो। बेखौ नान ताइमनिफ्राय, ओमफ्राय बिनिफ्राय अनलाइन क्लास जानानै ओमफ्राय, दाबो थ माने बिदिनो जेखौ माने स्कुल कलेजफोराव होनो हाया बेखौ अनलाइन अनलाइन हरो वाटसएपफोराव। औ हरो।
औ औ।
औ बिदिनो ओमफ्राय नटसफोर हरो आरो नटसफोर सेर खालामो ओमफ्राय बिदि बिदिनो मोजां गाज्रि माने मास्टारफोरजोंबो माने सावरायलायनो हायो आरो।
औ औ नंगौ नोंथां। ओ आरो दानिया गोबांखौ नो नुनो मोनदों जों जोंनि आखायाव थानाय मबाइलजोंनो गोबाङानो ब्लगफोर बानायसै आरो बायदि बायदि जोङो मोसानाबो हरसै। बा रिल्स बानायसै, आरो गोबाङानो बेफोरबायदिनो माने गोबाङानो माने गावनि सिनायथिखौ गाव खालामना लादों आरो सिनायथिजों लोगोसे से जोङो बेफोरबायदि ससियेल मिडिया जोंनि आखाइायाव थानाय मबाइलजों जोङो ससियेल मिडिया बाहायनानै जोङो गाव गावनि आथिङाव सुंखानायखौबो जोङो नुनो मोनदों आरो माने बां सिनखौनो गोबांखौनो दानि जुगावहाय‌। औ ओ
माबानायनि थाखाय माने बिदिनो नो नतस फोर मोननायनि थाखाय, दानाथ' ए आइ फोर फैदों, चेत जि पि ति गुगोल, बेफोरबायदि याव माने, ना नायनो हायो आरो, ओमफ्राय गोदो थ' बिदी बिदि गैयानोमोन माने।
औ नंगौ औ नंगौ नोंथां। ओ दा ससियेल मिडिया होननानै बुङोब्ला जोंनि मबाइलाव ओ गोबां दंसै जेरै इन्सटाग्रामफोर दं, जोंनि मबाइलाव जेरै फेसबुक दं, इउटुब दं, टुइटार दं, ओ बिदिनो गोबां रोखोम रोखोम दङ नोंथाङा बेफोरनि मादाव बांसिन बाहायनाय ओ मबाइल एप्सनि मुंखौ बुंनो हागोन नामा? इन्सटाग्राम फेसबुक
अ अ बेथ' इन्स्टा इन्सताखौ बाहाय इन्स्टाग्रामखौ बांसिन बाहायनाय जायो।
औ औ नंगौ नोंथां। नोंथाङाबो, औ। औ नंगौ नोंथां। औ। नोंथाङा इन्सटाग्राम फेसबुकफोरावबो फट' आपल'ड होयो बा रिल्सफोर बानायो, बा गावनि ओ, औ।
रिल्सथ' बिदि बानायनाय जाया माने बिदिनो फट'फोर आपलड होनाय जायो आरो ओमफ्राय औवा माने वाटसाब वाटसेप ओमफ्राय इन्स्टाखौनो बांसिन बाहायनाय जायो दाथ' आरो फेसबुक फेसबुक खौथ' बारा माने बिदि सालायनाय जाया ओमफ्राय दानाथ' गुब गुबुन मेरला मानसिफोरा माने माबा पेजफोर खुलिदोंना। नोंथाङाबो बिदि पेजफोर खुलिदों खुलिनायफोर दं नामा?
औ दङ आंना मोनसे फेसबुक पेज। बो दङ। ओ औ फेसबुकबो सालायो आंहा ओमफ्राय इन्सटाग्राम सालायो फेसबुक सालायो आं बिदिनो ओ माने जोंङो गावनि
औ
बाथफोर मिथि हायो आरो दानाथ' ए आइ नि जुग बा गुगोलनि जुग जों गुगोल फोरावबो मबाइलनिफ्राय गुगोलफोरावबो जोंङो जोंनि मिथियै बाथ्रा फोरखौ जोङो टाइपिं खालामना बा सोंनानै जोङो मिथिनो हायो आरो
औ औ ओमफ्राय नोंथाङा माबायदि फेसबुक पेज दं माने माबायदि बिदिय फोर सायार खालामो जेनेबा म
औ नंगौ नोंथां आं फेसबुकफोराव आङो बांसिन आं फतक फोर आपलद होयोऊ ओमफ्राय आंङो ओरैनो मालाबाफोर रिल्सफोर बानायनानै आं हंगारो आरो
अ आतसा आतसा औ क्षयशश
औ ओ नोंथाङाओ मबाइलनि बागैओऔ़न जोंनि लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरनिसिम माबाफोर बुंनो सानो नामा जे मबाइल मबाइखौ जों माबायसा बाहायनांगौ बा मबाइलखौ जोऔङो माबायदि जाहाय बाहायबा जोंङो मबाइलनिफ्राय मुलाम्फा मोनगोन आरो माबायसा बाहायोब्ला जोघङो मबाइलनिफ्राय जोंङो खहा जानो हागोन बेफोरखौ खहा जायो बेफोरखौ नोंथाङा एसे फोरमायना जागोन नामा
अ माने बाराद्राय माने ससिल मिडिया बा मबाइल खौ मोन होननानै मान बाद्राय ससियेल मिडिया बा गेमफोर बिदिनो माबा गेमफोर गेलेबा माने अभार माने फनाव माने अभार्र मा होनो बेखौ टाइम होबा माने टाइमाव ओरैनो वेस्ट जालाङो आरो ओमफफ्राय मबाइलखौ बाहायनोबा माने बिदिनो दा स्टुदेन्ट फोरबा माने मबाइलखौ बाहायनोबा माने बिदिनो माबा लेखा फरायनाय बा बिदि ए आइ फोर बा जि पिटि बा गुगोलफोराव माबा फोर एनसार्सफोर ननायागिरनोबा बेफोराव माने हेल्प खालामनायाव बांसिन मोजांसिन जायो आरो दा बे ससियेल मिडिया फोराव माने बारा माने स्टुडेन्टफोरा माने बेहाय हाबना थाबा माने बांसिन टाइम माने फरायनायनि फारसे माने टाइमा वेस्त जायो आरो
नंगौ नोंथां जों गोबांखौनो नुनो मोनदों माने उन्दैनिफ्रायनो मबाइल नायनानै ओरैनो न नांङा फाङा मबाइल नायगलाबायनानै बा गेम गेलेबायनानै जोङो गोबां उन्दै उन्दै समावनो जोङो मबाइल नाय नाय माने गाव गावनि मेगननि पार थांनाय बा उन्दै बैसोआवनो जोङो ससमा गाननांनाय बेफोरखौबो नुनो मोनदों आरोखि ना औ गुबुनखौनो माने ससमा गाननाय उन्दैनिफ्रायनो ससमा गाननायफोरखौ जोङो नुनो मोनदों ओ बेबायदिनो गोबां माने मबाइल बाराद्राय नायोब्लाबो माने मेगन फोरनि पावारा माने जोंनाव खमायलाङो औ नोंथांमोननि गामियावबोहाय औ नंगौ नोथां नंगौ बिथांमोननि गामियावबो बेफोरबायदि मबाइलफोर नायनानै बा माबा बाराद्राय नाङा फाङा मबाइल नायनानै ओ लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरा मेगनफोर पावारफोर खमायनाय फोर नोंसोरनि ओनसोलावहाय बा नोंसोरनि गामियावहाय दंबायबायो नामा
बिदिथ' गैया
औ औ औ
औ माने जेखुनु बै गेमजों दं आरो गेम गेम माने बारा गेलेनानै माने बिदिनो माने उनाव माने गेम गेलेनो मेट्रिक मेट्रिक होनाय ओ स्थुदेन्थ मोना आरो माने
औ
गेम गेले गेम गेलेनो मोनैनि माने उनाव सुइसाइद जानाय दं आरो
औ औ औ ओ होमबा नों थां जोंना समाबो जाबाय ओ मबाइलनि बागै नोंथांनिफ्राय मिथियै बाथ्राफोरखौ गोबां बां मिथिबाय आरो जोबनायाव फिन खेबजबाव नोंसांनिसिम साबायखर बावनानै दिनैनि रायलायनायखौ बेखिनियावनो दोनथनोसै होन्नानै
औ औ औ औ नोंथां औ गोजोन औ